औ
हेलौ हेल' अ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों औ खोनादों नै आदसा आदसा मानि बागै सावरायनो जोङो
अ जोंङो दा माबा मावजि मानि
आबादनि सोमोन्दै सावराय नामा आबाद अ नोंथां दे जायो आबाद आबाद होनोबाथ' जों मिथिखायो बयबो दा सानदि जोंनि मेन जोंनि बे ओनसोलाव आरो जोंनि थिंजाय दायो माइ आबाद मावगासिनो गायगासिनो माइ आबादानो मेन जोंनि थांना थानायनि राहा बे ओनसोलनि आरो हेलौ माइ आबादानो मइेन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थांना थानायनि राहा। हेलौ